औ खोनादोना नोंथां औ नोंथांजों औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों दसे सम बर'नि दोरोङारि दानाय लुनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ औ नोंथाङा सावरायनो हागोन
औ बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना बै दोरोङारि दानाय लुनाया नोंथांमोननि जायगायाव माबाय दि सोलिबाय दङ
नंगौ जोंनि ओनसोलावहाय बेबादिनो गोदोनि बादिनो दानाय लुनायखौ जोङो दाबो नुयो जोङो बेबादिनो गामसा दखना फास्रा आरनाइ बेफोरखौ दाबो जोङो आखाइजोंनो दायो
औ नंगौ नोंथां
जोङो बेबायदिनो बायदि रोखोमनि आगर दखनाफोराव एरनाय जायो जेरैहाय हाजो आगर जेखाइ आगर थाइगिर बिबार फारौ मेगन दाउसा मोख्रेब दिंखिया बिलाइ बेबदिनो गोबां रोखोमनि जोङो आगरफोर एरनानै बेबायदिनो समायना रमायना दखना बेफोरबायदि फानो फाननोबो दायो बेबादिनो गाव गाननो थाखायबो बेबदिनो दाना लायो आरो दाबो जोंनि ओनसोलावहाय नंगौ बेबादिनो जोङो गोबां रोखोमनि आरनाइफोरखौबो जों दाबो नआवनो आखाइजोंनो दानायखौबो नुयो आरो नोंथां
नंगौ नंगौफोर
औ बेबादिनो जोङो हिसान सोंनो थाखाय जों गिबियाव माथा खुन्दुंफोरखौ जोङो माइदि माइरंनि गुन्दैफोरजों जोङो माइदि होनायखौ नुयो आरो नोंथां बेबदिनो जोङो माइदिखौ माइदिखौ माबायदिहाय होयो होनोब्लाथाय जोङो
बे माइरं गुन्दैखौ जोङो दैयाव संनानै जेब्ला बेयो गुसु जागोन अब्ला जोंङो बेवहाय खुन्दुंखौ दसे समनि थाखाय सोमनानै दोनो आरो नोंथां बेबदिनो जोङो माइरंखौ बेयाव जेब्ला खुन्दुंखौ सोमखांनायनि उनावहाय जोङो खुन्दुंखौ सेग्लिनाय जायो आरो नोंथां
बेफोरबादिनो जोङो माइ खुन्दुं मायदिखौ होनाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो सान्दुंङाव लाम होननाय जायो आरो नोंथां बेफोरबादिनो जोङो माइदिखौ होनाय जायो आरो लुनायनि बाथ्रा बुङोब्लाथ' जोङो इन्दि खुन्दुंखौबो एसे खमसै लुनाय नुनाया बेफोरबायादिनो जोङो एसे खायसे खायसेखौ जोङो बेफोरबायदिनो नुनायखौबो नुयो जोङो इन्दि खुन्दुंखौबो जोङो लुनानैहाय बेफोरबाददिनो जोमग्रा बा दखना बेफोरबायदिनो गस्ला गोदो दाना लायोमोन नाथाय आथिखालाव एसे खम जाबाय बेफोरखौ नुनो थांनाया
नंगौ नंथांथारैनो
जोङो बेफोरो जोबोद बेसेन गोसा जायो नालाय बेबादिनो जोङो बेफोरखौ दानानैहाय फाननायखौबो नुयो
नंगौ नंथारथारैनो
औ बेफोरबायदिनो जोङो नंगौ जोङो हिसानाव दानाय जायो बेफोरखौहाय जोंनो हिसान दानो थाखाय जोंनो जेरैहाय साल खुन्था नांगोन साल खुन्था
आरो साल नांगोन जोंनो माखु नांगौ गनसा नांगौ बालेब नांगौ नो बेफोरबादि गान्दै जोंनो गोबां रोखोमनि आगजु नांगौ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय दाबो हिसान दानायखौ नुयोना औ खोनादों नोंथां
बिदिनो जोङो आरो नोंथांनाव बे गाब बे गाबफोरखौ गोदो माबैसा गाहोयोमोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां जेरैहाय जोङो खुन्दुंफोराव गाब होनोब्ला जोङो बिफांनि बिलाइफोरखौ बा फिथाइफोरखौ जोङो देग्लिनानैहाय इनि रोसिखौहाय सरनानैहाय जोङो लाबोहोनाय जायोमोन आरो नोंथां बेबादिनो न'आवनो
नं गाब ओम गाब बुंबाथ' नोंथां अ जोंनिया गाबा गोबां रोखोमनि थायो गोजा गोमो गोथां जेनेबा गोथाङा थाबाय ओमफाय गोबां थायो आरो गुफुर बेदिनो एखमबा नै नोंथां
जेरैहाय जोङो गोथां गाबफोरखौ बिफां लाइफांनि बे बिलाइफोरखौ जोङो देग्लिनानैहाय होनाय जायोमोन आरो नोंथां आरो बेबादिनो गोजा गाबफोरखौ जोङो बे बिबारफोरनि बा अबावबा गो जा जाग्रा बिलाइफोरनि बेफोरबादिहाय जोङो देग्लिनानैहाय बेफोरखौबो होयोमोन।
आरो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि गाबफोरखौ जोङो गुबुन गुबुन जिनिसफोर जों होयोमोन आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ नंगौ
औ बिदिनो जोङो बैफोरखौ दानाय लुनाय खालामनानै गोबाङै दासिमबो नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां।
औ नुयो नोंथां नाथाय दानियाथ' थ' गोबां मेसिनफोरजों दानाय बायदि बायदि मोजां मोजां सि जोम ओंखारबाय। जेरैहाय जोङो वेभिंफोराव दानाय दख'ना जोमग्रा बेफोरो गोबां हाथाय बाजाराव दानिया ओंखारसै मोजां मोजां
नंगौ नोंथां थारैनो होमबा बेफोरखौ जोङो दानाय लुनायखौ जेनेबा न'फोरावनो दा नानै जोङो बाजारफोराव लांनायजों लोगोसे जोङो गोबां गोजान गोजान जायगाफोरावबो दानिया बेफोरखौ फाननाय नुयो नङा होमबा नों थां औ दानियाथ' जोंनिया बै फ्लिपकार्ट एमाजन बायदिफोरावबो एबा अनलाइनबो जोङो बैफोर ओ जेनेबा बर'नि माबाखौ गानग्राफोरखौ फाननायखौ नुनो मोनो। न नोंथां औ नोंथांमोननि जायगायाव जेनेबा गामसा दासान्दि गामसाखौ गोबां दायोना? फालिफोरखौ ना दख'नाफोरखौ दानायखौ नोंथाङा गोबां नुनो। थाङो माने
जोंनि ओनसोलावहाय औ नंगौ जोंनि ओनसोलावहाय बेबायदिनो जोङो गामसा गामसाखौनो बांसिन दानाय नुयो।
औ नोंथां
नंगौ बेफोरबायदिनो बेनिफ्राय बे फालि गुफुरा बेखौबो दानाय नुयो आरो बै दखनाया दख'ना अग्रङा बेखौबो दानाय नुयो आरो गोबां बेखिनिखौनो जोंनि ओनसोलावहाय बांसिन दानाय नुयो।
औ नंगौ नोंथां
औ
थारैनो जोंनि जायगायावबो बिदिनो अग्रं दख'ना आरो बिदिनो जोङो जोमग्राफोरखौबो दानायखौ नुयोमोन। नाथाय दानियाथ' नुनो थांलिया दा जोङो गामसाफोरखौबो गोबां दानाय नुनो मोनो आरो। जों गामसा बुङोब्ला गोथां गामसा गुफुर गामसा बिदिनो बायदि गामसाफोरखौ जोङो एसे आगर होनानैबो जोङो‌। दानायखौ नुनो मोनो बेखौ जों दानायखौ माने। दानियाथ' बै साल खुन्थाफोरजों दानायाव जों न'फोराव गाननो थाखायनो। दायो आरो गोबाङैनो। आरो बैफोरो जेनेबा दानो थाखाय जोंनोथ' खुन्दुं नांगौ जायोना नोंथां।
औ जायो नोंथां।
खौ जोङो माने बाजारफोरनिफ्रायनो बायना लाबोनानै न'फोराव जोङो। सोंना लानायखौ नुनो मोनो आरो बिदि सोंखांनानै जों आराम। जों माने बिदिनो हिनजाव माहारिफोरखौनो गोबाङैनो। दानायफोरखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां बेबादिनो जोङो बायदि रोखोमनि खुन्दुं। फोरजों दानाय जायो जेरैहाय जोङो पलिस्टार आरो
हाखुवा माथा मासरास बेफोरजों जोङो दानाय जायो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो जोङो बैफोरो न'फोरावनो जेनेबा दानानै गाननाय सिफोरा एसे रोजा जायो आरो मोजां जायो गाननो जोंनिया मेचिन फोराव दानानै बाजारफोराव फाननाया गोबा आरो मोजांबो एफा मोजां मोना आरो बेफोरखौ गाननानै। ना नोंथां
नंगौ नंगौ।
औ नंगौ नोंथां।
बेफोरबायादिनो जोंङो न'आव गाननो थाखाय। न'आवनो दानानै लानाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नंदां थारैनो बिदिब्ला। जोंनिया गोदोनि बायदिनो माने। औ दाबो दानाय लुनाया सोलिबायदों आरो। न नोंथां न'खर न'खरनो औे। बेफोरखौ माने जोंनिया गोदोनि बायदि जेनेबा आगर एरनायफोरखौ दा आगर एरनायखौथ' नुयो थेवबो जेनेबा गाब गाहोनायफोर। फोरखौ जोंङो गोबां खम नुनो थांङो आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव दाबो बिदि जेनेबा गाब गाहोनाय खौ नुनो थांङो नामा नोंथां।
नंगौ बेबादिनो जोंनि ओनसोलाव नोंथांङो जेरै बुंदों खमनानै थांङो। जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो खम नुनो थांङो बेबदिनो जोंङो। हाथाय बाजारनिफ्राय जों खुन्दुंखौ बायनानै लाबोखायो नालाय बेनि थाखायनो जोंङो बेफोरबादि गाब होनायखौ नुनो थांलिया
औ नौ नोंथां थारैनो औ जोंङो। बे आगर होननायखौथ' नुयो जोंनिया दिंखिया आगर हाजो आगर बिदिनो बै जिब जुनारफोरनिबो। दावरराय आग'र बायदिसिना आगरफोरखौ जोंङो मिथिंगानिफ्रायनो माने मिथिंगायाव। नुनानैनो जोंङो गोदोनि जायबा जोंनिया बर' आइजोफोरा हिसान दायोमोन बैसोरथ' माने मिथिंगायाव जिखौ नुयो बेखौनो माने आगर गाबहोनो हायो होननानै जोंङो मिथिगौमोन आरोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां
औ थारैनो बिदिब्ला जोंनिया समाबो जाबाय नोंथां उनावहाय लोगो लोगो मोनलायसिगोन नोंथां औ नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय नोंथां बे गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ गोजोनथों नोंथां
गोजोन्थों नोंथां